हेल'। हेल' हेल' हेल' हेल'।
खोना
हेल' औ खोनागासिनो नोंथां। खोनादों ना आंनिखौबो?
औ। खोनागासि नो आं नोंथांनिखौ खोनानाय
बुं
औ औ औ दे होनबा आबाद मावनायनि सोमोन्दै सावरायनो होनबा जों दिनै ना। हेल'
हेलौ।
खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों खोनादों।
औ आबाद मावनायनि सोमोन्दै सावरायनोसै होमबा ना।
दे।
औ औ दा जेनेबा बे ओ सा सानजा भारतनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै सावरायनोसै।
ओं बुंदो।
औ औ दा जेनेबा आबाद मावनाय होनोबाथ' जोंनिया गिबियावनो ओ आसामनिखोनो सावरायगोरनोसै जोंना होमबा। आसामावथ' गिबि जेनेबा भारत दांनो मावनो नाङिफ्रा बे ओ माबायानो जाहैबाय ओ साफादानो जाहैबाय नङा होमबा
नंगौ
आसामनि गुबै आबाद होनबा साफादानो जाबाय बेनिफ्राय जेनेबा ओ नैथियाव थाबाय माइ आबाद माइ आबादखौथ' जोंनि आसामाव गा सैबो मानसियानो मावनाय रखम
ओं नोंथांमोननावबो मावो बा
बिदि आरो
नोंथाङाबो माव दङ माइ आबादखौ।
औ मावो मावो
आ नोंथाङा मा मा माइ गायदो दा?
माइ गायनाय हिसाबै जोंहा एबार माबा गायदों बे गोदान माइनोलोय आं नामखौनो बावफिनबाय ओरैनोथ' माबा गायो माइब्राखौथ' गायखायो ओमफ्राय जोसाखो गायो आरो। ओमफ्राय माइसा माइ गायो माइसालिखौ फोदो एबार जाहा
औ
बिदि आरो
खायसे गोदान माइ ओंखारनाय बेखौ फोदों आरो जेनेबा बे गायनो खस्थ' खस्थ' जानायनि थाखाय उ बिनिफ्राय गुबुन गुबुन मानसिफोरा गुबुन गुबुन गायो आरो जेनेबा फिथाइ जानाय हिसाबै जोङो माइब्राखौथ' गायखाथारो अ ओमफ्राय ओंखाम जानो बे गायो फुजा फाथाल होनायाव नांगौ जायो नालाय
गायो जोंनियाव माने बंग बधु होननाय गायो माने बांसिन बिबाङाव बि माने फसलखौबो गोबां बिबां जायो
औ औ
आरो रन्जितफोर गायो
औ औ अ रन्जित फोरखौबो गायो खिन्थु एबा जहा रनजितखौ गायाखै थे आरो। बिनो दख्ला हायाव बांसिन जायो औ गोदान गोदान फैनायखाय गायदों मानसिफोरा।
बेयाव माने फसलखौ गोबां बिबाङै मोननो हायो। आरो हासारफोर होबाथ' गोबां बिबाननि जायो माने नैजि हासार होयोबा आरो नैजि थामजि मन गाहाम ओंखारो माने जोङो
उम। ओमफ्राय औ बिदिनो दहला हायाव बांसिन। जायो होनना मिथियो आरो माइ आबादखौनो ना होनबा औ बे जेनेबा जेराव दै बांसिन बांसिन थायो दै बांसिन मोनो बेमाय बांसिन जायो होनना खोनायो आरो खिन्थु आजिखालि मा खालामनाय मानसिफोरा बे गायग्राफोरखौबो मोनला नालाय फोनायखौबो बांसिन खालामबाय दानिया
आ।
फोनानैबो डाइरेक्ट फोनाय आरो। आस्रा फोनाय होननो बेखौ।
अ जोंनियाव माने फोनाय जाया माने बारा।
औ। ओमफ्राय बे जोंनि खिजायाथ' जेनेबा आबाद होनबा दा ओ गयखौबो आबाद बानायो। गयखौबो गायबाय बेनिफ्रायबो गोबां रांखावरि आरजिनो हायो आरो आजिखालि ओमफ्राय गयनि आबाद खालामो बेनिफ्राय द' जेनेबा मेसें बोथोरनि आबाद होनबा जोंनिया थास' थाबाय बे ओ मैगं मैलाफोरा जेरै हाइजें हालदि बेफोरखौबो बानायो आरो। जेनिखि गोबां गायसै माने
जोंनियाव गयफोराबो दं आरो आरो गुबुन गुबुन दं बिदिनो थाइजौफोर गायनायबो दं। बेबो फार्मिं ओ आबाद मावनाय जायो।
ओमफ्राय बे मेसें बोथोरनि आबादफोरखौबोथ' मावो मावनायालाय औ सुमफ्रामखौ जोंनियाव गायबाङा खम गायो आरो। ओरै टरमसफोरखौ। खौबो गायो गायनायालाय
अ' अ' आरो बिदिनो दड्रागनफोरखौबो।
अ' ड्रागनफोर जोंनिखि एसे खम गायो बेलेखै खिन्थु गायनाय खोनादों खोनानायालाय। औ।
मेसें बोथो थोरनि मथेथ'
मा होनदों?
हेलौ अ मेसें बोथोरावथ' जोंनिया ए बेसर फोर फोनाय जायो।
औ औ बेसर जोंनिखिबो फैयो फोननायालाय बेसर आबाद मावनानै गोबाङानो गोबां मुलाम्फा मोनो आरो आजिखालि औ। जोंनिखिजा अ औ दिसि बियो आगोलसो फैयोमोन दा खिन्थु गारबाय गारनाया जोंनिखैजा बारा फोनाय नुला आरो दिसिखौ बिदिनो ओरैनो खाला दालि बे गोमो गोमो दालिया बेखौ फोयो। बेनिफ्राय बे ओ मा होनो
अ अ
होनबा नोंथां आं एसे बिजि जाबाय दसे दोनथ'नोसै नामा दायो रायलायफिनोसै दे औ औ